औ-औ खोनादोंना
औ ओ खोनादों नों नोंथाङा।
औ खोनादों
अ नोंथाङा फ्रिनो दंना दे नोंथाङा फैयैनो दंबा। जोंहा मोनसे आयदिया सावरायनो सानैजों। सायरायायनो हागोन ना नोंथाङा औ। ओ जेरै जोंनिया ना हमोना नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ जोंनिया ना हमनायाव मा मा आगजु बाहायो बर'फ्रा गोदोनिफ्राय दासिमाव मा मा आगजु बाहायनानै नाखौ हमनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दो एसे फोरमायनो हाग गोन नामा नोंथाङा
औ‌ ओ हागोन हानायालाय ओमफाय दा आङो जिखुनु बुस्थुखौ मोनथियो इखौहाय ओ खिन्थानसै आरो नों थांनो ओ इमानबो माने नुजुबा नुजोबफेराखै नालाय ओमफाय जिखिनि नुदो जिखिनि ह माबा इउस खालामनाय नुदो इखो खोन्थानसै आरो ओ फार्स्टआवनो जोङो इउस बांसिनानो इउस खालामनाय जायो माबाखो जेखायखो जेखाइ ओमफाय खबाइ ओमफायो सेन औ हायो सान सान्द्रि सान्दांगा फोरजोंबो हमो आरो ओमफायो ओ ऐ माबा फल' जेखौ माबा ओ एसेम एग गल टाइपनि दंना इजोंबो हमो आरो ओमफायो ओ दैमा थाङोबा बे बायदिसिना इफोरजों हमनाय जायो आरो ओमफ्राय इयो ओ जेनेखा जोङोहाय फिसा फिसौजो एसे दै जा जायगायावहाय माबा उम ख'खा सायो आरो जेनेबा ख'खाफोरजोंबो हमनो हायो आरोना बो औ ओमफाय ओ बांसिनाबो औ
औ
ओं माबाजोंबो खालामो बोरसिफोरजोंबो बोनो बेजोंथ' माबा जाया आरो म आ औ
ओ नोंथाङा जे बुंदों जेखाय । फोर जेखायफोरजों हमो सेनफोरजों हमो होन्दों बेफोर खौ मानिफ्राय बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना हो
ओ दायोथ' जेखाइफोरखौ बांसिनानो औवाजों बानायनायखौ नुनो मोनो । आर्टिफिसिलावहाय दा गोदान ओंखारनायाव खायसे खायसे ओ जिथु गुना
औ
बाहायो आरो मानसिफ गोदानै इउनिक । होननानै मोजां जायो होननानै बानायो आरो जेनेबा ओ माबा
औ आरो नाफोरखौ नोंथांमोनथिं बहा बहा मोनो खाथियावनो मोनो ना गोजानाव लायनांगौ नाफोरखौ । खोनादोंना नोंथाङा हेलौ? नोंथांनिखौ खोनानो मोनासै । हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ हेलौ नोंथांनिखौ खोनानो मोनासै ।